हेलौ नो हेल' नों औ नोंथां खोनादों
औ नोंथांजों आं दावबायनायनि सो सायाव सावरायनो थाखायसो नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
सावरायनो हागोन नोंथां सावरायजागोन।
औ बिदिब्ला नोंथाङा मा मा गायाव मा मा जायगायाव बिदिनो दावबायनो थांफेरखो नोंथाङा एसे
औ दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' ओ दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे बिदिनो ओ सोनाब बंग' एबा वेस्ट बेंगल आरो खाथिनिनो मेघालया शिलं बेफोराव बेरायफेरबाय आरो सोनाब बंग'निनो मिरिक मुंनि जायगायाव बेरायफेरबाय जोबोरैनो समायना हाजो खाथिनि जायगा दैबाज्रु म बायदिसिना समायना रमायना नुथाय नुनो मोननाय जायो नोंथाङा बेफोरनि बागै माबाफोर मिथिनो लुबैबावो नामा?
औ नंगौ बुंलाय नोंथां
औ जोङो थांनो जोङो सरासनस्रायै दाबायदि गरम दिनावहाय बिदि गुसु जायगायाव बेरायनानै मोजां मोनो नङा होम बा बिदि गुसु जायगायाव थाङोब्ला एबा जोंनि सानफ्रोमबोनि मु खुब खामानिफोरनिफ्राय एसे गोसोखौ मोजां मोनहोनो थाखाय बेरायनाय जायो बेफोर जायगाया जोंनि जोंनि जायगायाव जेरैबायदि गुदुं बेनिख्रुइ ओ ब्रैजि जौखोन्दो थामजि जौखोन्दोआनो गुसुसिन बेफोराव थाङोब्ला जोङो ओ गोसोखौ गोजोननाय मोनो मिथिंगायारि समायना नुथाय हाजो हाजोजों लोगोसे पाइन बिफां पाइन बिफांजों लोगोसे हाजोनि गेजेर गेजेर साहा बाग गान दै बाज्रुम बायदिसिना बायदिसिना हारि हारि हारिमुनि मानसिफोर नुनो मोननाय जायो हारि हारिसानि मानसिफोर बांसिनै नेपालि सोनाब बग'आव बांसिनै नेपालि आरो बेंगलि मानसि मानसिफोर नुनो मोननाय जायो ओ बेवहाय गोबां रोखोमनि बेरायग्रा मानसिफोरबो गुबुन हादरनि मानसिफोरबो लोगो मोननाय जायो बिसोरनि जानाय लोंनाय हुदानि बागै मिथिनो मोननाय जायो बिसोरनि गाननाय जोमनायनि बागै मिथिनो मोननाय जायो आरोबाव जायगानि बागैबो मिथिनो मोननाय जायो ओ थारैनो नायनो समायना लोगोसे मेघालया एबा शिलंआव थाङोब्ला जोङो गार' एबा खासियाफोरनि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै मिथिनो मोनो बिसोरनि गाननाय जोमनाय बिसोर माबोरै थायो बेफोरनि बागै मिथिनो मोननाय जायो गोबां दै बाज्रुम एबा समायना रमायना मिथिंगायारि नुथाइफोर नुनो मोननाय जायो ओ जोबोरैनो मोजां नाङो बेरायनानै आं सानो सानफ्रोमबोनि बे मुं खुब जिउआव मा हायोब्ला खेबसे थांनानै फैनाया मोजां जायो आरो दा बायदि बो थोरावहाय नोंथाङा बहाबाफोर बेरायनो थांफेरबाय ना?
औ
खिन्थानो हागोन ना?
आंथ' माने बिदि बारा एसेबां माने गोजानफोराव थांनो दावबायनो मोनाखै मोनाखै आरो मोनफेराखै बिदिनो आं जोंनि खाथि खालायाव थानाय जायगाफोराव थांदों जेरै सकि सकि हाजोआव थांदों आरो दारागाव आरो थुमनि बागान जेराव साहा बागान दङ बेयाव थांदों आरो भैरब कुन्द' सिलं बेयाव थांनो इउमिया बेयावहाय जोङो थांनो मोनदों आरो माने आं थाङो औ आं थांनो मोनदों बेयाव बेफोराव थांनानै माने गोसोखौ जोबोर गोजोन मोनो आरो जेराव जोङो बिदि दै बोहैलांनाय नुनो मोनो अन्थाइनि गेजेर गेजेर दै बोहैलांनाय आरो बिफां लाइफां दालां दङ बेफोरबायदि औ आरो बिदि बिदियाव थांनानै जोङो गोसोखौ जोबोर गोजोन मोनो आरो माने बेफोरनि बारहावाखौ बारहावाया मिथिंगायारि बारहावाया जोबोर गोजोन गुसु जायो नालाय बेनिखायनो बेफोराव थांनानै जोङो जोबोर गोजोन मोनो आरो गोसोखौ
नंगौ नोंथां औ आसाम रायजोनि बाहेर एबा शिलं एबा सोनाब बंग' एबा वेस्ट बेंगलनि अनगायैबो आं थांनो मोनदों मानास हादरारि हाग्रामायाव जोबोरैनो नायनो स समायना बेहाय गुबुन गुबुन हादोरनि नायथिंफैग्रा दावबायथिंग्रा मानसिफोरबो लोगो मोननो हायो ओ जिहेथु जोंनि बांद्राय गोजानाव नङा बेवहाय बायदि रोखोमनि दाउमा दाउसा जिब जुनार नुनो मोननाय जायो जेरै मैदेर मोख्रा मै हाग्रानि मोसौ मोसा बायदिसिना लो लोगोसे दाउराइ दाउ मैना बायदिसिना नुनो मोननाय जायो गान्दाबो नुनो मोननो हायो नोंथाङा माब्लाबाफोर हाग्रामाफोर बेरायनो मोनफेरबाय नामा?
औ आंबो बिदिनो काजिरङा हाग्रामायाव जों आं थांफेरबाय आरो बेयाव दावबायनो थां फेरबाय औ बेयावहाय जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि जिब जुनार नुनो मोनो आरो ओ जेरै मोसा गान्दा आरो ओ मोसौ गान्दा बे आरो हाग्रानि अमा औ आरो
मोख्रा बेफोर आरो मैदेर बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेयाव
नोंगौ
बिदिनो बेयाव थांनायावहाय जों बे बे हाग्रामा काजिरङा हाग्रामायाव जोंल' नङा जोंनि हारिनि मानसि ल' नङा बेयाव गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोराबो फैयो आरो गुबुन गुबुन माने गुबुन हादरनि मानसिफोरा बेयाव नायनो फैयो आरो
नंगौ नोंथां जोबोरैनो गोग्गाथाव बाथ्रा जोंनि रायजोआव बेफोरबायदि नायनो गोनां गोबां जायगाफोर दङ नङा होमबा नोंथां
औ
औ
बे जिब जुनारखौ नायनो जोबोर मोजां मोनो आरो जोङो बेनिखायनो जों बेयावहाय दावबायनो थांनाय जायो गुबुन गुबुन रोखोमनि माने बेयाव जिब जुनार जिब जुनार नुनो मोननाय जायो नालाय
नंगौ
औ
औ बेजों लोगोसे ओ आं बेरायनो मोनफेरनाय जायगाया जाबाय सरलपारा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सरलपारा नोंथाङा माब्लाबा थांफेरबाय ना?
औ थांफेरबाय।
औ नोंथां जोबोरैनो नायनो समायना मि मिथिंगायारि नुथाय दैमा मोननै जायगाजों दैमा बोहैलांनाय भुटान भुटाननि सेराव थानाय भुटान ओ सिमानि सेराव थानाय मोनसे दैमा जोबोरैनो नायनो समायना गोबां बायदि बायदि जायगानिफ्राय मानसिफोर नायनो फैयो निजोम जायगा बेवहाय गुसु हाजोनि गुसु बारजों लोगोसे जिरि जिरि बोहैनाय दैमानि जिङाव जिरायनानै लाव खार ओंखाम जानो जोबोरैनो मोजां नङा होमबा नों थां औ बेनि अनगायै नोंथाङा आरोबाव ओ सरलपारा आरो मा मा जायगायाव बेरायहैयो हैफेरबावदों बा बेरायनानै मा बादि मोनखो बेखौ खिनथानो हागोन नाम आरोबाव बेराय थाङोब्ला मा मा लांफानांगौ एबा माबायदि थियारि जानांगौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ बिदिनो जोङो जोंखौथ' माने स्कुल कलेजनिफ्राय बो लांनाय जायो आरो बिदि दावबायनो बेफोरबायदि बिदि जायगायाव लावखार ओंखाम जानो थाखाय औ बिदिनो आङो कलेज निफ्राय थांनाय जादोंमोन आरो दावबाय औ बेयाव लावखार ओंखाम जानो थांनायजों लोगोसे जोङो बेयाव जायगा नायनो थांनाय जादोंमोन आरो बिदिनो बे ओ जे बै इउमियाम लेक होननाय जायगायाव जोङो
औ
शिलंआवनो गोग्लैयो आरो बे बे जायगायावबो थांदोंमोन बेयाव बेवहाय जोबोर समायना आरो जायगाया बेयाव जोङो दैमा दैमा दैमा नुनो मोनो आरो दवा दालांबो दङ बे दैमानि गेजेरावहाय दालां दङ बेयाव औ आरो
दै बाज्रुमबो दङ बे दै बाज्रुमखौबो जों नायनो थांदोंमोन आरो बे नाय ओ दै बाज्रुमखौ नायनो थांब्ला जोङो ओ बे बेयाव थांनो थाखाय जोङो नावजोंसो थांनांगौ जायो यो आरो
औ आरो जों बे नावजोंनो थांनाय जादों मोन बेखौ दै बाज्रुमखौ नायनो थाखाय आरो जों औ बेयावनो थायो बेयावनो थानाय बे जायगायावनो थानाय हाथायबो नुनो मोनदों आरो जोङो हा थाय हाथाय जाग्रा बिसोरनि औ बिसोरनि हाथाय फिसा जा यो औ बेयावबो जों माने थांदोंमोन आरो बेयाव बायदिसिना ओ फाननाय जायो मैगं थाइगं आरो जि जोम गस्ला बायदिसिना बेफोर खौ फाननाय जायो आरो जाग्रा मुवा बायदिसिना बेफोरखौ फाननाय जादोंमोन आरो बेयाव जोङो थांनानै माने गिदिंहैदों एसे बेरायहैदोंमोन आरो बिसोरनि
औ बेफोर बाजाराव बिथांमोननि जानाय लोंनाय बिथांमोननि गान्नाय जोमनाय मोनो नङा होमबा जाय जायगानि मानसि बिसोरनि ओ जाय गानि बायदिसिना बारि एबा बायदिसिना जायगानिफ्राय खानानै लाबोनाय एबा न'आव गायनाय न'आव फोनाय बायदिसिना फसल एबा जाग्रा मैगं थाइगं मुवाफोर मोनो नङा होमबा गाननाय जोमनाय फोर गावसोर दानाय ट्राइबेल हारिसाफोरनि गार' एबा खासिया नङा होमबा नोंथां नंगौ औ बेजों लोगोसे उमियामा मोनसे बिलो नङा हबा नोंथां औ
औ नंगौ बिलो औ
औ
औ आरो बिस नि जायगाया ओ न'फोरा माने बिदिनो गय बिफां बायदिसिना बिफांजों माने बुंफबनाय आरो बेदिनो बिसोरनि जायाखौ जोबोर समायना नुयो आरो बिसिनि जायगायाव थांबाय थायो जोंङो जोबोद ओ थाबोनो गोसो जायो बिदिनो बहुद माने गुसु थानदा औ औ औ नायनो समायना बेनि बिनि थाखायनो जोबोर मोजां मोनो आरो बिसिनि जायगायाव थांनानै
नोंगौ नोंथां
थां जोंना समाबो जाबाय नालाय उम दोनथ'नोसै होमबा नोंथां औ गोजोननाय थाबाय औ